हेल'
औ खोनादों।
औ खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादों खोनादों।
ओ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय थाबाय।
अ औ औ।
ओ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां आं दायो जेबो खालामखायाखै ओ नोंथांजों आङो सावरायनो हागोन दे गोसो गोथारैनो।
ओ आयदायानो जाहैबाय जेनोबा ओ मबाइलनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां औ।
औ।
ओ दानि उम दानि जुग ओ दानि मुगाथ' मबाइलनि जुगखा नों थाङाथ' मिथिखायो ओ आजिखालि आजिखालिथ' गासैबो सुबुंफोरानो बाहायखायो नालाय म मबाइलखौहाय।
औ।
ओमफ्राय ओरैनो नोंथाङा ओ स्क्रिन टाचखौ सालायो ना बे केेपेटनिखौ सालायो नोंथाङा?
ओ स्क्रिनटाच।
अ अब्लाथ' इन्टारनेट दोङो नोंथांनि मबाइलावबा?
औ।
अ औ अब्ला नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोनो होदो दे।
औ नोंथां जेनोबा ओ मबाइलनि सोमोन्दै नोंथां ओ नोंथांनि सिगाङाव आं एसे फोरमायथिना होनोसै। ओ जेनोबा ओ मबाइल मबेल बुं फिसा मबाइलनि बिथिङाव जेनोबा ओ मोनसेया जेनोबा मोजाङाव बाहायो ओ मोनसेया जाहैबाय गाज्रि जाय ओ जाय मानसिया माने मोजाङाव बाहायबाय ओ बियो जा माने मोजां मोजां जाबाय ओमफ्राय जाय मानसिया माने ओ गाज्रियाव बाहायदों बे गाज्रि जासिगोन आरो। ओ जेनोबा गाज्रि बिथिङाव जों मख'नो हायो जेरै ओ दानि ससे ल मिडियाायाव मानसिफोरा गोबां जेनोबा गबफबनानै थायो। जेनोबा फेसबुक इन्स्टाग्राम वाटसेप माने मोजाङै बाहायनो रोङोबा माने ओ गाज्रि जालांबाय आरो बेफोरनि अनगायैबो जेरैहाय ओ गेम गेलेयो मानसिफोरा ओ
औ।
बेनो आरो जेनोबा ओ दानि बेफोरबायदि ससियेल मेडियाफोराव बांसिन ओ फरायसाफोरानो माने गोदोफब गोदोनो हमबाय जेनोबा ओ फरायनायनि फरायनायखौ दोननानै माने ससियेल मेडिया बेयाव गोदोनानै थायो। ओ बे जाहैबाय माने मबाइल सालायनायाव मोनसे ओ गाज्रि बिथिं। ओ मोजां होनोबा जोंहा ओ गोबां मोननो थाङो जेरै ओ फरायसाफोरा माने ओ फरा बिजाबफोराव मोनि जेनोबा एन्सार कुइसन बेफोरखौ माने मबाइलफोराव मोननो हायो ओ बेनि अनगायैबो जेरै जों गोजान जायगाफोराव थानाय जेनोबा सासे सुबुंजों ओ जानबुंनि गेजेरजों माने ओ खम समनि गेजेरावनो कानेक्ट जानो हायो। ओ बेफोरनि अनगायै जेनोबा ओ सासे सुबुंनो माने खम बेसेनावनो खम बेसेन आरो ओ मा होनो खम समनि गेजेरावनो इमेल दैथायहरनो हायो जेनोबा गोदोनि दिनाव थ' सुबुंफोरा माने ओ गोजानाव थानाय ओ सुबुंफोरजों जेनोबा खबर लानो ओ खबर लानोबा माने ओ लाइजाम लाइजामसो दैथायहरोमोन ओ माने ओ बेखौ बे लाइजामखौ जेनेबा मोनहैनो थाखायथ' गोबाव सम नांगौ आरो ओ बै जाय हरजाग्रा बे सुबुंनिफ्राय माने फैफिननोबो माने फिननाया फैफिननोबो माने गोबाव सम नांगौ आरो। ओ आथिखालनि दिनाव माने टेक्न'लजि दावगानायजों लोगोसे ओ मबाइल मबाइल फन फैनायनि थाखाय ओ बेफोरखौ जेनेबा खम समनि ओ खम सम आरो खम बेसेनावनो माने मावफुंनो हायो आरो नोंथां। ओ दहायसो जेनेबा आं मख'लांनाय जेनेबा गेम गेलेनाय ओ ससियेल मिडिया बेफोराव माने बेफोरावबो माने ओ मुलाम्फाबो जानो हायो खायसे बायदि सुबुङा माने गेमफोर गेलेनानै ओम जेनेबा गोबां ओ जेनेबा रां आरजिनो हायो जेनेबा ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजोंबो। ओ मोजां गियानफोर आरजिनो हायो बेफोरबायदि आरो। नोंथाङाबो फोरमायनो हाबावगोन नामा?
औ नों थां। ओ दाथ' नों थाङानो माने बुंखालांजोब्बाय बांसिन खोथाफोर फोरखौनो अब्लाबो आङो माने
मबेलनि गेजेरजों माबायदि सासे सुबुङा फैसा खामायनो हायो आं बेखौ एसे नोंथांनो बुंनानैसो ओ नोंथां‌।
इयाव फै इयाव इयाव,
थायनोसेै। बे आजिखालि फेसबुक दङ बबा
औ।
रोम द ओ बे गेजेरजों फैसा खाम मायनो हायो। नंगौना नोंथां?